औ
खोनादोंना?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ नोंथा सावरायजागोन।
औ अब्ला जोङो जोंनि दावबायनाय बेरायनायनि बागै एसे सावरायनो आरोना। औ दा ओ थाङा दावबायनायखौ मोजां मोनगोन ना मोना ओरैनो?
आङो बिदिनो ओ गोजानफोराव दावबायनो मोनाहाय ओमफ्राय इदिनो ओ खाथि खालायावनो आं दावबायफेरनानै मोजां मोनदों ओ बिदिनो आङो खाथि खाला याव दावबायफेरबाय आरोना नोंथां?
औ।
अ।
दा नंगौ माने आंनि मोनदांथिखौ आं नोंथांनो खोन्थाग्रोनसै।
औ नोंगौ नोंथां।
नाया माने माबायदि गोनांथि आरो दावबायोब्ला मा मा मुलाम्फा जायो बेखौ एसे आं नोंथांनो खोन्थानो आंनि जिउआव आंनि मोनदांनायखौ। ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला मा ने गोजान जायगायाव थांनानै दावबायनाय बेखौल' बुङा नङा होमबा?
औ नोंगौ।
गावनि खाथि खालाफ्रावनो गोबां मोजां मोजां माने जायगाफोर दङ माने दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो ओ गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावसो बेरायनो थांनाय माबा मोनसे नायथिंनो थांनाय बेखौसो बुजिखायो नालाय। दा नोङो माने गोजान जायगायाव थांनानै दावबायहैनोब्लाथ' आथिखालाव माने गोबां रां रुफानि गोनांथि जायो नङा होमबा जायखौ जोंहा माने हाथावना नङा आरोखि। दा बेनि थाखायनो जोङो माने खाथि खालायावनो जोंहा बेरायनो हायो। माने जे जों जोंनो माने गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो गोसो गोजोननाय माने मानि थाखाय गोजोननाय मोनो मिथिंगा नङा होमबा? जोंनि औ बे समायना मिथिंगा बै जायगानि नुथायफोर माने नोङो हाजो जायगायाव बेरायहैयोबा हाजोनि माखासे समायनायखौ नुनानैनो नों नि गोसोआ ओरैबायदि गोजोनो आरो माखासे जायगाफोरखौ नुनानै वाउ माने बे जायगाफ्रावसो थाबाय थानो मोनांगौ बेफोरबायदि साननायफोराबो नोंनि गोसोआव फैयो आरो माखासे जा जायगाफोर थायो आरो जोंनि गोसोखौ बोनो हानाय। माने आंनि न'आ बेयाव थानायमोनब्ला बेफोरबायदि सानफ्रांलाय होनो हानाय माखासे जायगा फोरबो थायो आरोना दा बैफोर जायगाफोराव थांनानै माने जोङो गोबां बेबायदिनो गोसोखौ गोजोननायजों लोगोसे माने जोंनि खाथि खालानि माने ओ जोंनि आसामनि अनगायै बा जोंनि जायगानि अनगायै एसे जोंनि खाथि खालायावनो गुबुन फ्रावहाय बेरायोब्ला जेरै जोंनि नांजाबनानै थानाय भुटान ना बेबोथ' गुबुन हादोर जाबाय नालाय बेफोराव बेरायनो हायो जोङो बेफोराव माने जोंनि माने हायेन ओनसोलनिफ्राय बिसिनि हाजो ओनसोलाव थांबाथाय माने मिथिंगानि महरखौनो एसे सोलायनाय मोनहैयो आरो बोरैबा जोंनियाव माने दा दैज्लां बोथोर बिराद गरम। नाथाय बिसोरनि बर्दार बारनायजों लोगोसे माने बोथोरनि माबायानो सोलायो आरो। माने बिनि माखासे थासारियानो सो सोलायो आरो बिसोरनियाव एसेबाबो माने गुदुं बिदुंनि दुंनाया माने खमसिन जायो आरो मानो होनबा बिसोरहा हाजो जायगा बिफां-लाइफांजों बुंफबनाय नङा होमबा बेफोरनि थाखाय बिसोरनि जायगायाव बिराद गुसु जायो आरो। गुदुं बोथोरब्लाबो दाथ' गोबां बेफोरबायदि जायगा फोर दङ गोजान गोजानाव जेरै जायगायाव बरफफोर गोग्लैयो बेयावथ' माने बिसोर ओ सान फ्रोमबो माने जेकेटफोरखौनो गाननानै थानांगौ जानानै फैयो दैजांबाबो मेसेंबाबो नङा होनबा मे सेङावथ' मेसें गोजांनाया बिराद माने ओ बारा जायो ओमफ्राय जेब्ला गोलोम बोथोर एसे जोंनियाव जायो ओमबाय बिसनियावबो एसे खम जायो अब्लाबो गोजाङो आरो बिसिनियावहाय दा आङो-आङो माने थांनाय बोसोरफ्रावसो माने मोननैसो जायगा आङो बेरायनो थांदोंमोन दावबायनो थांदोंमोन। ओ बेखौ आं खोन्थानोसै माने शिलंआव आं थांदोंमोन आरो मेघालयआव बेयाव आं मोनसे मार्क खामभेलि होननाय जायगायाव थांदों बिराद थारैनो बे जायगानि नुथाया ओरै बायदि मानसिखौ बोनो हाथावथाव माने गोबां मा हाजोफोर दं आरो फिसा-फिसा-फिसा फिसानो बेनि गेजेराव माने बियो मा-माने बे हाजोआव फांसेबो नोङो गिदिर बिफां नुनाय नङा आरो बे हाजोआ हायैनो दङ। आरो बेयाव मोजां मोनसे गांसोल' दं आरो आरो गोजानजों फांसे- फांसे एसे बिफां फिसा-फिसाल' बे हाजोआव दं आरो माने गुबुन हाजो खौ जों नुयो माने बिफां गिदिर-गिदिर हाग्रा-बंग्रा सौसिलायनो हायि ना? थाबाय लांजायि बिराद हाग्रा गे जेर हाग्रा गुदु जायो हाजोफ्रा माने जोङो जेराव गाखोनो हाया मानो हाया जायो आरो नाथाय बे बे मारखोम बेलि होननायनि बे हाजोआ ओरैबायदि मोजां बेयाव नोङो अफेयाव थांनो गोसो नोङो थांजोबनो हागोन आरो। बेयाव गांसो माने नोङो मानसियानो जेन' हा खोनानैसो बानायनानै दोनदों बेबायदि साइसनि आरो बे हाजोआ आरो गोजौ मोनसे भिउ पइन्ट जायनिफ्राय माने गोजौ सिन्था ओनिफ्राय नायनो मोजां नुयो बे हाजोफोरखौ बे जायगायावबो नोङो थांनो हागोन नायनो हागोन। आरो बिराद गोजोननाय लानो हागोन आरो नोङो दा बेजों लोगोसे आङो बेरायनो थांनायजों लोगोसे आंथ' माने सिगां एसेबां माने गोथौआव थाङाखैमोन आर लाय दा आङो बेयाव थांनानै बेस सोरनिा जानाय लोंनायखौ माखासे मोनथिहैबाय। बिथांमोना बांसिन रुनायनि जायो नालाय। अमा बेदरफोर नोङो संबाबो रुनायनि मोनजागोन ओमफ्राय एसे सेवनाय मोनामनाय मोनजागोन आरो नोङो। ओमफ्राय इदिनो भिहिन्दी नङाबा लेस रा बे सबाय बिमाफोरखौ बिसोरो माने ओरैनो रुयोल' आरो गोथाङैनो हास'नानैल' रुनाय दैयाव रुब्र' नायल' ओमफ्राय नोङो दालिफ्राबो बिदिनो रुनाय गासिखौबो बिदि बेदरबाबो रुनाय बि दि मोनजायो आरो नोङो दा बिदिनो बेरायनायजों लोगो से नोङो बै गुबुन जायगायाव बेरायोबा माने बिसोरनि जानाय लोंनायखौबो नों मिथिबोयो बिथांमोना माबायदि थायो बिथांमोननि मा रायलायनायफोरखौबो नों सोलोंनानै लाबोनो हायो। माने गोबां सोलोंनो हायो आरोना। दावबायनायनि गेजेरजों नोङो मोनथिनो मोनि बिसोरनि मा खासेखौ मोनथिफैयो नोंनिखौबो नों खोन्थाबोनो हायो बिसोरबो सोङो नालाय। बिदि जायो आरो ओंखायनो आं सानो माने बेरायनांगौ मानसिया। बेरायनानै माने गोसोआ गोजोननायजों लोगोसे माने आरो गोबां नोङो सोलों नांगौखौ सोलोंबोबावनो हायो आरो। दा नोङो जोंनि जायगाफोरावबो माने जोंथ' गोजा-गोजाननिखौल' गोसोखाङो नाथाय जोंनि जायगाफोरावनो गोबां जोंहाबो मोजां-मोजां बेफोरबायदि बेरायथाव समायना मिथिंगानि महर गोनां माखासे जायगाफोर दङ। नङा होमबा जों जायखौ जोथोन लानो रोङाखै दा बेफोरखौबो जों जोथो लानांगोन जों बैफोराव थांनानैबो बिराद गोजोननो नङा होमबा जेरै जोंनि खाथियावनो थानाय सरलपारा बेयावबो माने बिराद माने खाथियावनो हाजो थानायखाय बिनि माने उम बेयाव बि दुंना सान्दुंनि दुंनायाबो एसे खम जायो माने हाजो खाथिखाय मोजां। बारफैयो आरो बेजोंनो माने दैनि हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै ओरैबायदि गुसु। जों गोबां दा नुदों बेवहाय गोबां मानसिफ्रा दुगैनो थांदों बेरायनो थांनायजों लोगोसे नङा होमबा। दा बेफोर आरो दा दुखु सुखु गासैखौबो बावगारलायजोबनो हानाय आरो। नाय दावबायनायाव बेबायदि गोहो थायो आरो आरो बै जायगानि नोङो माखासे जा नाय लोंनाय बिसोरनि मोसानाय बिसोरनि ओ रोजाबनाय माने थानाय बायदिसि ना जोंनोबो गोरोबनानै थाहैनो हायोब्लाथ' नोंनि थाखाय बिराद मुलाम्फा आरो जायखौ नों जिउ गोबां बेसोरनिफ्रायबो सोलोंनो मोनबोगोन आरो दा नोंथाङा एसे बुंदो नोंथाङा जुदि जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो बेरायदोंब्ला मा मा जा जायगाफोराव बेरायख एसे फोरमायनानै होलाय आरो बेफोराव थांनानै गोसोखौ माबायदि मोनो।
औ जोङो बेरायबाथ' ओ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो जों ङो ओ दावबायनो थाङोब्ला जोंनो ओ लेखा गोरों जाथारनांगोन मानो होन होननानै बुङोब्ला जोङो मोनसे जायगाआवहाय माबायदि मोनथिनो ओ जुदि लेखा गोरों नङाबाथाय। नंगौना नोंथां ओ बिदिनो जोङो दावबायनो थाखाय ओ लेखा गोरोंनि गोनांथि आरो जोङो ओ ओ मोनसे ओ जायगायाव थाङोब्ला जोङो जोबोर गोजोननाय मोनो नंगौ नोंथाङा बुंनायथार आरो आङो बिदिनो दारागाव आरो माउजि -माउजि पार्क स्कुटि बायदि थांखांबाय ओ दारागाव हाजोखौ
दारगावआव जोङो हाजो नुनो मोनो। बिदिनो फिसा- फिसा लाइफांफोर दङ। आरो लोगोसेनो गोबां मानसिफोरानो दखान फिसा- फिसा हाय होयो आरोना नोंथां आरो बेनि गेजेराव दैमा -फिसा मोनसे बोहै बोदों। बि ओ बे दैयावनो मानसिफोरा दायो जोबोद दुगै थाङो मा- दायोथ' जोबोर गरम ना? दायो बांसिन मानसिफोरा दुगै थाङो आरो बेयाव जोंनि ओनसोलनिल' मानसि ओ फैया। गुबुन -गुबुन गोजान- गोजान जायगानिबो मानसि फैयो आरोना नोंथां। आरो बिदिनो ओ सुकिखौबो बुंनो थाङोब्ला जोबोर समायना। ओ बेयावबो जोङो ओ हाजो दङ आरो गोजौनिफ्राय ओ बिदिनो दै गोलैबोनाय ओ बे जोङो दै बाज्रुम होननानै बुङो बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो। ओ आरो
बेजों लोगोसे दैमा सुकियावहाय दैमा मोननै बोहैलांनायखौ ओ जों नुनो मोनदोंबा आं नुबोदों आरोना नोंथां। ओ आरो लोगोसेनो फिसा -फिसा ओ बैग्रि बिफां दं। आरो बेयाव बायदि रोखोमनि दखान होयो। जेरैहाय बेयाव ओ लोंग्रानिफ्राय बेदर सावनायनिफ्राय बायदि रोखोमनि मोननो थाङो आरो ना नोंथां।
औ नोंगौ।
आरो जोङो
मोजां खोनानो मोनाखै नोंथां नोंथांनिखौ।
औ हेल' नोंथां खोनादोंना?
खोनाबाय -खोनाबाय।
औ -औ। पार्कआव माबायदि पार्क होननानै बुङोब्लाथाय जोङो बेयाव बायदि रोखोमनि ओ बिफां लुनो मोनो जोङो आरो ओ बेयाव लुनानै दोननाय, ओ मै ओमफफ्राय जिराब बिदि दं आरोना नोंथां। आङो बिदिनो ओ बारा गोजान जायगायाव बेरायनानै मोनफेराखै नोंथां।
औ। नंगौ थारैनो माने समफोर मोनोब्ला सुबिदाफोर जायोब्ला नोंथाङाबो बेरायनो हागोन ओ जोंनि खाथि- खाला नांजाबनाय जोंनि राइजोफोरावनो माने गोबां मोजां- मोजां बेरायग्रा जायगाफोर दं नालाय। बेफोराव गोजोननायखौ लाहैनो नोंथाङाबो मोनगोन। आसा खालामदों माने बेरायनांगौ आरो मानसिया। बेरायनानै गोबां माने गोबां जों नुयोना माने ससियेल मेडियाफोराव जोङो भिडिअफोराव नुयो गोजान- गोजाननि जायगानि मानसिफोरा जोंनि ओ बेबायदिनो आसाम रायजोआव बड'लेण्ड रायजोआव बेरायनो फैयो नायथिं फैनो गोसो जायो नङा होमबा? बिराद गोजान गोजाननिफ्राय जोंनि गेजेराव दा बिदि दावबायग्रा फैबाय जोंनि ओ जेरै मानास नेसनेल पार्क माने माहारियारि बे हा हाग्राबारिखौ जोङो जोंनि जायगानिखौ नायनो फैयो आरो गोजान गोजाननि मानसिफोरबो ना। आरो बिसोरो बिदिनो गोजोननायखौ लायो आरो बेफोरखौ नायलांनानै बिदि आरो। दा अब्ला नोंथां जोङो माने ओ बे दावबायनायनि बागै सावरायनायखौ बेखिनियावनो लाखि थनोसैना औ नोंथां गोजोन्थों।
गोजोनथों।